हेलौ औ खोनादोंमोन नोंथां।
खोनादों दे
दे नोंथांजोंहा दिनै जि दानायनि बागै एसे सावरायनि
औ दे जागोन दे नोंथां। दे बुंनायसै जि दानायाव मा मा नांगौ?
औ नोंथां जोंनोथ' जि दानायाव गिबियावनो जोंनो ओ तात खाल न' ततखाल होनो जोङो। जायखौ बेखौ नांग्रो नांखागौ। बेजों लोगोसे जोङो। ओ आथिखालावथ' जोंनिया रेडिमेड मोनखायो। गासैबो माने ओ बैजों जि ओ खुन्था गायो न' ओ साल खुथा होननानै बुङो जोङो। जायखौ अ बेखौ माने मोनब्रै गायनाय जायो गंब्रै गायनाय जायो आरो ना ओ औवानि बा सोरबाबा गय दंफांनि बेफोरबायदि गायनाय जायो आरोना। बेफोरबायदिनो माने ओ गायनानै लायो गावबा गाव सुबिदा बायदियै गायनानै लाबाय। लानानै बेहायनो माने ओ थाथखालखौ दोनबाय बिदिनो जिखौ सों सोंबाय आरो न' जिखौ सोंनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो जोङो।
उम
बिदि होनाय ओ होन जुदि दायोब्लाथ'। मायदि होग्रोनांगोन जोङो खुन्दुंखौ गिबियावनो रुग्रोना लानांगोन माइरं एसे होनानै गावबा गाव जिखौ बा खुन्दुंखौ बेसेबांसो ओ सोंगोन न' जिखौ बेसेबांसो सोंगोन बेखौ नायनानै माइरंखौ होनानै रुनांगोन आरोना ओ रुनानै बिदिनो माइदिनिबथाय रुखांनानै गुसु जायोब्ला नाबाय एसे माने नाग्लिनानै बुस्रोयोबो बुस्रोनानै गोरान खालामना फोरानो आरो ना। फोरानो बे फोराननाया रानख थाङोब्ला जोङो मा खालामो ओ खुन्दुं थुनबाय जेेनथेरजों न' ओ जेनथेरजों थ' खुन्दुं थुननायावथ' जोंनो मा नांगोन ओ बबिन न बबिन नांगौ जायो आरो न बे बबिनाव जोङो खुन्दुंखौ थुननाय जायो आरो थुननानै बिदिनो थुनखांजोब्बाय जोङो जाखिनिखौ नांगौ बेबायदिनो बबिनाव गासैबो माने खुन्दुंखौ थुनबाय बे खुन्दुंखौ थुननायाव जोंनो सोरखि होननायबो मोनसे बे आगजुखौ नांगो दे। सोरखि जाय जायाव जोङो माने खुन्दुंखौ सोनानै ओ सानो नांगो आरो ना नङाब्लाथ' जों खुन्दुं ओ ओरैनो लानानै थुननो हाया नालाय, बेनिखायनो जोंनो ओ बे सोरखिखौबो नांगौ जायो आरोना। जेनथेरजों लोगोसे बिदिनो खुन्दुंखौ थुनखांजोबनायनि उनाव जोङो सोङो, सोंनायाबो सोरबाबा ओ डाइरेक्टलिनो थोरलायनाङि बायदि सोङो बिदिनो माने सोंनाय प्रसेसखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ, ओ सुखाना लाबाय जेसेबांखिनि नांगौ हिखौ ओ खैखान न'
औ खैखान सोंगोन
बेयावनो सानग्रोनानै लाबाय सुग्रोनानै लाबाय सुखांनानै जेसेबांसिन गोजान सिम जागोन बेसिम माने ओ खुन्था न' ओ ओ बे बेफोरबायदिनो माने खुन्था बा खुन्थि गायनालायो आरोना खुथि औ औ औ औ खुन्थि गायना लायो बि बेफोरबायदि गायना लानानै बिदिनो माने खाज्रायना लाबाय खाज्रायना लानानै बे खुन्दुंखौ जोङो माबोरैहाय सोंनो जो ओरैनोथ' लाना आ आखाइायाव लाना हांना सोंनो हाया नालाय बेहाय जोंनो माबा नांगौ जायो ओ क्रिल होनो जोंन' क्रिल बेहाय माने खुन्दुं सफ्लाखौ गासिबो बे खौबो सोयो ओ गनफोर औवानि गनफोर फिसा फिसा माने ओ माबाना लायो आरोना जोङो ओरैनो माने गामि गफायाव दानायखौसो बुंदो दे आङो। दाथ' माने आथिखाल आथिखालाव मेसिननि जुग जाबाय नालाय न' ओ रेडिमेड जाबाय नालाय बायदि ओ उसुबिदा गाव उ सुबिदा जाबाय नालाय बे बेफोरबायदि माने आं दा गामियाव सोंनायखौसो खोन्थानो होननानै सानदों। थांनो ओ बिदिनो माने क्रिलाव सोजोबबाय गासैबो बबिनखौ सोनानै खुन्दुंखौ बोनानै
ओम
खिनि आवथिबो नांगौ आवथि जोङो जेराव माने आवथि होयो खायसे खायसेयाव आवथि
ओम
दा जोङो मेख्ला दखना ना न' नाबो होनना बुङो बे बेफोरखौ खौ दायोब्लाथ' जोंनियाव खायसे खायसे माने आवथिफोरखौ
औ
आवथि होनना बुङो माने बे फारि न' जेराव जिं जिङआव ओ गुबुन गाबनि होनाय जायो आरो न' बेखौ बुङो आरो बिदिनो जोङो सोंबाय सोंनाया जो सखाङोब्ला जोङो नो खननाय होननानै बुङो आरो ना जायखौ नो नो खुन्दुं बेखौ माने खननांगौ ओ रासोआव गिबियाव जोङो सोंखांनायनि उनाव जोङो रासोयाव खिन्थु खायनानै सोग्रोनांगौ आरो ना बेखौ। खायखांनानै सोबाय सोनाया ओ खायै खायै सोखांनानै माने आ थ थोरखांबाय थोरखांनायजों थोरखांनाया जायोब्ला जोङो बे नो खननाय ओ खामानिखौ मावो आरो ना बे हिसान सोंनायाव आरो सोंनायनि बेलायाव बे नो नो खननाय होननाया जोबोब्लासो जोङो जिखौ दानो हायो आरो ना बै माबायाव साल खुन्थायाइाव थिखांनो हायो आरो बेफोरबायदि आरो थिखांनानै बिदिनो दाबाय ओ ओरैनोथ' जोङो आगर गैयि दानाय हिखौ सालालामाथा होननानै बुङोन' आगर गैयि दानाय औ बेखौ माने सालालामाथा होननानै बुङो। आगर गैयाबाथ' गैलानो आगर आगर गोनां दायोब्लाथाय जोङो आगरफोरखौथ' गोबां रोखोम
औ एरनायखौ ननो मोनो औ मा मा आगर आगरफोरखौ आगरफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ओरैनो आङो एसेबां मानिबो मिथिजोबा एसे एनै मोनथिनायखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आङो ओरैनोथ' आगरफोरा फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब थाइगिर बिबार बेफोरबायदिनो आथि दिंखिया बिजौ दिंखिया बिजौखौ जोङो बै आर'नाइ न आर'नाइ जियाव म माने एरनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नाव बिदिनो हाजो आगर बेफोरबायदि माने एरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां दंबावो आं गासैबो मुंखौ मोनथिजोबला जाखिनि हायो बेखौ मिथिगौ बेखिनिखौल' नोंथांनो फोरमायबाय आङो बिदिनो
आरो ओरैनो ओरैनोथ' ओरैनोथ' मा मा जिखौ दानाय जायो ओरैनो नो जोंनि बर' हारिफोरा
ओरैनोथ' जोंनियाव दा औ दख'ना औ दख'ना गामसा फास्रा बेजों लोगोसे बै ओ जायखौ जोङो अग्रं दख'ना होननानै बुङो बे अग्रं दख'ना अग्रं दख'नाबो होनो खायसे जायगायाव खायसे जायगायाव मेख्ला दख'ना होननानै बुङो आरो ना बस्था बायदि बेखौ बुङो आरो बेजों लोगोसे आरोथ' जोंना आर'नाइ नं आर'नाइखौबोथ' दाखायोआनो बेफोरखौथ' आथिखालाव जोङो न'आवथ' बा गोबां माने दानायखौ नुनो मोनला न'फोराव बिदिनो रेडिमेड रेडिमेड मेचिनफोरजों माने बे हिसानफोरजों माने दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो न'
औ औ औ
नोंथांमोननिहाय ओरैनोहाय माबोरै दायो हिफोरखौ दा
जिफोरखौथ' दा जों नुनो मोननायावथ' रेडिमेदसो दानाय नुयो दाना बांसिन बिदि सिगांनि बायदि गोदोनि बायदि दानायखौनो नुनो मोनला ओरैनोथ' गामिफोराव दाबो दायो दसोन
औ
ओ दाथ' ओरैनो बे रेडिमेड साल खुन्था जोंनो दानाय जायो आरो टाउनाव औ डाइरेक्ट बानायनानै डाइरेक्नो सोंनानै द दानाय जायो आरो सोंखानाय जायो आरो औ
औ ओरैनोहाय मा मा जिखौ दासो नोंथांमोननि गामिहाय
औ बिदिथ' बिदिथ' ओ गासिबो दाना बे बेखौनो दानाय जायो गामसा ओ अग्रं दखना जायखौनो जों माबा मेख्ला-मेख्लाबो होनोमोन औ औ औ आरो बिदिनो दख'ना गामसा औ आर'नाइ आर'नाइ आरो बिहु फालि ना बेफोरखौबो दानाय जायो आरो। उम
बिदिनो जोङो हिसान हिसान‌ दानायाव ओरैनो मा मा ओ आगजुफोरखौ बाहायो आरो नोंथाङा मिथियोबा मोननोसै खोन्थानाय।
ओ आगजुवा बे-बिदिनो गन सा गनसिफोरखौथ' लाखायोआनो थेवबो माबा फोरावबाबो रेडिमेडावबो लानाय जायो नों औ माखु‌ खु अ बेफोरखौथ' लाखानाय जायोआनो औ औ औ औ रासो एफोरखौ ओरैनोथ' गाब गाबफोराथ' गाबफोरखौ नोङो नोंथाङा मिथ थिगौ नामा गाबफोरखौ
गाबखौथ' जों दा डाइरेक्टलि माबोरै गाबखौ बानाय बेखौ आङो मोनथिया थेवबोथ' दा ओ थेवबो‌ गाबाथ' ओ आथिखालाव माने गोबां ओंखारबाय।
उम
थेवबो जोङो बांसिनानो जोङो दख'ना होन दख'ना दानाय नुयोब्लाथाय बांसिन ओ गोमो गोथां ओ बेफोरबायदिखौ बांसिन दानाय नुनो मोनो आरो ना। ओ गोमो गोथाङा बांसिन माने दाजानायस
गोमो गोथां
बे अ द अ दख'नानि बेलायाव गोजा जेरैहाय हाबाफोरनि थाखा खाय दख'ना थावसि दखना थावसिखौ' जों ना गोजासो नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो माने गोजाखौ दान नुनो मोनो आरो।
उम उम उम हाबानि थाखाय बे दख'ना थावसियानो सोलिखायो नङा होमबा दासिमबो जोंनि बर' हारिया औ गामि गामिफोरावथ' उम
दख'ना थावसिजों लोगोसे आरो दा थ' पाट मुगा पाट बेफोरबायदिनिबो माने द जाबाय
औ औ दानि जुगावथ' ओरैनो ओरैनो ओं खारनाय दख'ना मदार्न दख'ना ओंखारनायफोराथ' बिबार बिबार दख'ना
औ औ बिबार ब्रेननि दख'ना बेफोरबायदि आरो
ब्रेननि दख'ना आरो बायदि बायदि नङा हबा? बायदि बायदि ओं
समाबो जाबाय जोंना
औ दे दे जागोन दे औ दे औ दे दे नोंथां।